हेल नोंथां खोनदोंना नोंथाङा होननायखौ?
खोनादों नोंथां
औ गोजोन फुंबिलिइनि गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय नोंथां
औ
नोंथाङा दा आंजों दसे सम रायलायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां
औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दा
आंथ दा जनानै दङ ओरैनो
औ नोंथाङा गामियाव थायोना नोगोराव थायोमोनलाय?
आं गामियावनो थायो नोंथां
औ होनबा दा जोङो नोंसोरनि गामियाव मा सोलिगासिनो दा बेफोरनि बागै रायजलायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां
औ नोंथां नोंथां नोंथांनि गामियाव मा सोलिगासिनो दा।
माइ गायगासिनो नोंथां खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां
माइ गायनाय सोलिगासिनो जोंनाव दा
औ मा नोंसोरनि गामियाव मा जागासिनो बे? बेनि बागै दसे सम नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा एसे सम थाय नोंथाङा सम दंबा?
औ औ हागोन नोंथां ओ जों गामियावथ दा माइ गायनाय सोलिगासिनो नोंथां।
औ नोंगौ।
माइ गायनाय आरो खोथिया फुनाय। इदि सोलिगासिनो हालेवनाय बिदि सोलिगासिनो आरो जोंनाथ दा माइ गायनाय सम नालाय जों जों माइखौ जों माइखौ गायो आरो। माइखौ माइखौ बोरै गायो होनोब्ला जोङो ओ सिगाङावनो जोङो ट्रेक्टर एबा मोसौजो हालेवग्रोना लानांगोन खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां
हाखौ जोङो मोसौ एबा ट्रेक्टरजों हालेवग्रोना लाग्रोयो आरो बिनि उनाव ओ जोङो माइखौ ओ माइलि होनो जायखौ मा होनो जोलैनो थाखाय माइरं माइ दोननाय जायो बेखौ जोङो बेखौ जोङो हाल एवनाय जायगायाव दै सोनानै दंग'निफ्राय लाबोनानै एबा मटरनिफ्राय दैखरनिफ्राय बोनानै जोङो दैखौ होना लाग्रोनानै मा ओ माइखौ गारनानै होनानै बिनो खोथिया जायो आरो।
औ नंगौ।
बिनि उनाव खोथिया खोथिया एसे एबा माइआ एसे गोजौ जाबा बेखौ जोङो फुरनानै लाग्रोनांगोन आरो
औ नंगौ।
बेनि उनाव जोंहा बेखौ
फुखांनायनि उनाव जोंहा आरो हाखौ बेलेग दाबसे जायगायाव हाखौ आलेवनानै हालेवनानै लाग्रोनांगो
नंगौ।
ट्रेक्टरजों नङाबा ओ मोसौजों बिनि उनाव जोंहा बेहाय आलि खोनाय थायो। आलि दाननाय थायो आरो बिनि उनाव जोंहा दैखौ सोनानै फिनथाम हालेवनानै खनथाम हालेवनानै एबा फिनथाम हालेवनानै जोङो बेयावनो गायनाय जायो आरो दै सोनानै
औ नंगौ।
बेनि उनाव जोङो ओ स' लाइन लाइन स'हायबो होनाय जायो आरो माइनि गेजेराव
औ नंगौ।
इदि दा सोलिगासिनो जोंना माइ गायनाय
ओ नंगौ।
आरो जोंना ओ दा गामियावथ' बांसिनानो माइ गायनायखौनो नुदो आरो हालेवनायखौ नुदो आरो बेनि उनाव जोंनियाथ' दा बोथोरफोराबो एसे मोजां नालाय जोंना मैगं थाइगंबो गायदों आरो।
औ- औ।
जिंखा पथल काक्रेरेल बेफोरखौ गायदो सोरबा गायखांनायनि उनाव सोरबा हाग्रानि मुलि हैनो थांदों हाग्रा थैनायनि।
औ।
सोरबा हाग्रा सननो थांदों।
औ।
हाग्रा एखमा लांदां जानायनि बेनो आरो नोंथां जों गामियाव दा सोलिबाय थानाय
औ नंगौ।
थानाया नोंथाङाबो एसे मिथियोबा फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ दा जों आङो जों गामियाव मा जादों बेखौ नोंथांनो फोरमायनोसै
औ।
दा जों गामियाव होननो थाङोबा नोंसोर बायदिनो जोंनियाव जायागायावबो माने गामियावबो बेबायदिनो माइ गायनाय खोथिया फुनाय हालेवनाय बेफोर सोलिगासिनो दं।
अ'
जोंना दा मा होनो दुब्लियाव गासिबो' न'आवनो रावबो थायै बायदि जाबाय माने
औ।
गासिबो फोथाराव माइ गायनाय खोथिया फुनाय आबाद मावनाय बेफोराव बिजि गोजा दा जोंनि जायगायाव।
औ।
दा जोंनि गामियाव बुंनो माइनि आबाद गोबांनगाय मा होनो मावबाय दं आरो।
औ।
दा जोंनाथ' बोथोरा माइ गायनायनि बो-बोथोर बेखायनो माइ गाय माइ गायखायो दानि समाव बे
औ।
बेबायदिनो जोंना सोलिगासिनो आरो जोंनि जायगायावबो दा माने गामियावबो
औ।
नोंथाङाबो दानि होनबाय माइ गायनाय आबादनि सोमोन्दै फोरमायलांबाय आङो
औ।
आंबो दा नोंथांनो दसे सम फोरमायनोसै आरो
औ नोंथां फोरमायजागोन।
माइखौ नोंथाङा होनलांनाय बायदि दानि माइ गायग्रा जायगाखौ जोङो मोजाङै हालौवग्रोनानै दै सोनानै बेफोरबायदि हाखौ फोमोननाय जायो आरो माइ गायनो
औ औ।
बेनि उनाव जोङो बै माने नों दानि होलांनाय बायदि माइगाप मानो होनदोंमोनलाय नोंथाङा दानि
माइ गायनायाव औ।
जे मा होनो जोलैनो दोननाय बेखौ मा होनोमोन?
माइलि होनो नोंथां।
उ औ। बे माइलि माइलिखौ सोमनानै जों खोथिया फोनाय जायो बे खोथियाखौ जोङो फुनानै माइनि थाखाय थियारि माइ गायनायनि थाखाय थियारि खालामनाय दोननाय जायो आरो
औ।
जेब्ला जोङो खोथियाखौ फुनानै बै फोमोनना दोननाय हायाव जोङो बे खोथियाखौ गयो बेनि उनाव जोङो माइ माइ गोरलै गोरलै ओंखारो बेनि उनाव जोंना देरनानै बे माइखौ जोङो हानानै लाब लाबोनानै बिदिनो जोङो माइरं मोनजायो आरो नोंथां।
औ औ।
दा जोङो जोंनि गामियाव होनबाथाय आं माइ गायनायनि बागै आबादनि बागै आं ससि खोन्थाबाय आरो दा जोंनि गामियावस सोलिगासिनो बेफोरबायदिनो सोरबा बाजार जाहैदों सोरहाबा ओंखाम ओंख्रि संबाय सोरहाबा बेफोरबायदिनो खामानि दामानि बेबायदि मावबाय हाग्रा दानबाय हाग्रा संबाय।
औ।
जोंहा आरो दा ओरैनो जिरायना दं नोंथाङाबो जानो हागौ जिरायनाय दं।
औ औ।
औ। थिग बेबायदिनो जों आरो दा जोंनियाव आरो दा जोबोद गरम फालिगासिनो नोंथां।
औ नोंथां जोंनिखैबो गरमानो दे दा।
औ बोथोराबो जोबोद गरम जाबाय थादो दासान्दि।
औ।
बेबायदिनो आरो नोंथां नोंथाङा औ जोंथ' दा मा खालामदों बेनि बागै रायलायबाय नोंथांनि सोमोन्दै आंनो फंनैसो बाथ्रा नोंथां नि बागै खोन्थानो हागोन नामा नोंथां? नोंथाङा औ
आंथ' दा ओरैनो दंथ'यो नोंथां। गामियावनो बिदिनो आबाद आबाद मावो आरो आंबो। दुब्लिफोराव थांनानै ओ हाग्रा सनहैयो। मैगंफोरनि हाग्रा सनखांनायनि उनाव हाग्रा थैनायनि मुलि होयो बेनि उनाव ओ हाग्राखौ संखांनानै जोङो हासारखो आङो हासारखौ होयो हैयो आरो।
औ औ।
बेनि उनाव बिलाइफोर ओ मैगंफोरनि बिलाइफोरा एसे रानाय गोमोन जानायफोरखौ खानानै होयो।
उम उम।
बिदिनो मोसौफोरखौ दसे बिदिनो नायहैयो आरो। हेगारना होनानै बोरमा मोसौ
औ।
आरो आंथ' दा ओंखामबो संबावो।
औ।
ओंखामबो संबावो आङो न'आव माने रावबो गैया नालाय। बिनिखायनो ओंखामबो सङो आरो।
ओं नोंगौ।
दाथ' आं जिरायनासो दङ। दा खामानि मावथ'वाखै दायो बेलासे फोराव थांसिगोन आरो।
औ औ।
खामानिफोराथ' जोबनो थाङा नालाय बेनिखायनो खामानि खामानि मावनांगौ जायो।
औ नंगौ नोंथां।
थाखा फैसानि आंखाल
औ नंगौ।
खामानि मावनांगौ जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
नोंथाङाबो खामानि मावो ना आबाद
औ मावो नोंथां।
औ एसे फोरमाय एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां आं दा नोंथाङा सोंदों आं मा मावो नोंगौ नों होन नोंथाङा होननाया सैथो। आं आबादखौनो मावो जेरै माइनि आबाद काख्रेल पथल जिंखा बेफोरनिनो बेफोरबायदिनो आबाद मावो आरो नोंथां।
अ।
जोंना आङो बांसिन मावनोब्रहाय माइनि आबादखौ मावो नङा।
औ।
जों पथल जाफेर जिंखा लेस्रा बेफोरबायदिखौ बारा मावबांनाय जाया।
औ
ओ आङो आबाद मावो नालाय दा बोथोराबो जोंना माइ गायनायनि सम माइ गायो आरो दा माइ गायगासिनो।
औ।
दा माइखो जों माइ- माइखौ बोरै गायो होनबा ओमफ्राय जोंना दानि नोंथांन खोन्थालांखाबबाय आङो।
औ।
औ बेबायदिनो आरो नोंना जोंना दा टाइमाबो जाबाय नोंथां। नोंथांजों आं दसे सम नोंथाङा मा खालामदों नोंथांनि बागै खोन्थानायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां। नोंथांनिफ्राय -नोंथांनिफ्राय आरो गामियावनो गामियाव दा जाबाय थानायखौ आं मिथिनाया जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ आंबो नोंथां।
औ दे होनबा नोंथां जोंना टाइमाबो जाबाय नालाय।
औ- औ।
दे।